खोनादों? औ आं दान्दिसे जिरायथ'दों एसे बार जादों।
दा नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों आबहावानि सायाव एसे सावरायदिनि नामा नोंथां?
औ औ औ दे सावरायजागोन।
दा नों आबहावानि बागै जोङो जेनेबा जों आबहावाखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ नोंथाङा माबाफोर आयदा होनो हागोन नामा?
औ संरैखा खालामदो दा आबहावा बुङोब्ला दा जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां बिफां जिब जुनार दावसिन सिन दाउला बेफोरखौनो गासैखौबो जयै आबहावा बुंनाय जायो दा गिबियावनो बेफोरनि एसे गुबुंले जानायफोरखौ रायलायजागोन नामा? बेनि उनाव बेफोरनि संरैखा खालामनायफोरखौबो रायलायगोन।
औ दे जायो
दा बेफोरखौ बेफोरो दा आ भावायाव जों जाबायदि मुवा बेसादफोर मोनो बेफोरो जोंनि थांना थानायनि एबा जोंनि जिउआव नांगौबायदि मुवा बेसादफोरखौ मोनो आरो जों आबहावानि आबहावानिफ्रायनो
औ औ
औ दा आबहावायावथ' गोबां गोब गोबां गोबां दं जेरै मिथिंगायारि आबहावा दं जायखौ जोङो बार दै हा बिफां लाइफां बा दाउसिन दाउला बेफोरो मि थिंगायारि आबहावा जायो आरो न' औ जेरै दा मानसिफोर बानायनायफोराबो आबहावा जायो। जेरै ओ जेरै न' बां दं बा लामा बानाय आरो दालांफोर बेफोर बायदि बायदिस आ कलखारखानाफोरबो दं बे फोरबो जाहैबाय मानसिफोरा बानायनाय आबहावा औ आरो मानसिफोरखौ लानानैबो आबहावा बानायनो हायो जेरै जेरै जों समाज खौ लानानै आबहावा जायो जोंनि हारिमुखौ लानानै आबहावा जायो बेफोरबायदिनो आरो
दा जोंना मिथिंगायारि आबहावाया बे मानसि बानायनाय आबहावानि थाखायनो एसे गुबुंले जाबोगासिनो दं आ
औ औ नंगौ नंगौ दा बेफोरबाय दि कलकारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय बायदिसिना गाज्रि गेस जेरै केमिकेल्सफोर बेफोरबायदिया जुदि जोंनि मिथिंगानि दैमा दैसा, बा बिलोफोराव हेगार हरो बा नां होयो बेफोरनि थाखायनो जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो।
औ बेखौ दै गुबुंनाय बुंहैसिगोन। आरो बे कलकारखानानि फ्राय बै उखुनदि ओं खार बे आरो बारखौ गुबैले खालामलायसिगोन। आरो बिनि साउन्दानो आरोबाव जोंखौ मा होनो बे सोदोबानो मोन सोदोब गुबुंनाय बेखौ खालामसिगोन। बे कलकारखानायानो। औ दा बेफोरखौ बोरै जों संरैखा खालामनो हायो हबा नोंथाङा बेफोरनि माबाफोर बुंनो हागोन नामा? दे जों माबोरै माबोरै खालामबा जोंनि आबहावाखौ मोजां खालामनो हागोन।
नंगौ नंगौ दा बेफोरखौ जोंनि आबहावाखौ संरैखा खालामनो थाखाय जों दा जा बाहायदों जेरै बेफोराव बाहायनाय जेरै खैलाफोर सावो आरो बायदिसिना गोथै जिब जुनार फोर एबा टायार बेफोर राबार फोरनि टायारफोर बा गाज्रि गाज्रि मुवा बेसाद फोर सावनानै बेयाव ओ बाहायनायफोरखौ जोङो सोलायनानै जेरै मोब्लिब मोब्लिबफोरजों बानायोब्ला बेफोरनि बागै एसे होबथानो हागोन आरो। औ
दा जों आरो बे औ दे बुंनायसै नोंथां?
औ औ दा बेनिफ्राय आरो जोङो दा गाज्रि गाज्रि मुवा बेसादफोर जेरै दैमा दै साफोराव गारो आरो औ बेफोरखौबो जों जुदि मोजाङै बा एबा मोजां मोनसे जाय गिबियावनो जमायै गारो एबा मोजै दोनथुमो बे फोरबो जोंनि मिथिंगायारि आबहावाफोरखौ एसे रैखा खालामनाय जायो आरो आरो जा टाउन सहरफोरावथ' गोबां गारि मथर खारो दा। बे जि बे फोर गारि मथरखौबो जेरै सासे मानसियानो मोनसे गंसे गंसे से गारि मथरफोरखौ लानानै थांनाय नुनो मोनो। जेरै जेरै पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोर बेफोरबायदियाव माने खम आरो औ औ बे फोरखौ बाहाया‌। गावबा गाव निजा निजा औ औ औ बेफोरखौ लानानै थांनाय नुयो बेफोरखौबो एसे
खमायोबा मोजां औ।
जेरै गासिबो जेरै बेफोरबायदि पाब्लिक ट्रेन्सपर्टफोरफोराव बाहायोब्ला माना बेफोरबो जोंनि आबहावाखौ एसे रैखा खालामनाय
औ आरो जों बे प्लास्टिक बाहायनायखौ बेबो खमायबाथाय आबहावाखौबो जों एसे फोसाबनो हायो आरो।
औ औ नंगौ। मानो होनोब्ला प्लास्टिकआथ गोबां रोजा रोजा बोसोरनि उनावबो जेबो जाया बेखौ हा सिङाव फबबाबो जेबो जाया। आरो बेखौ सावगारनानै गारब्लाबो बियो आरो आबहा जोंनि बार खौसो आरो गुबुंले बानाय हैबावो।
बारखौ औ सावबा बारा गुबुंले जासिगोन सावाबा आरो हाया गुबुंले जासिगोन।
औ नंगौ नंगौ।
जेरैथिंबो खैफोद प्लास्टिकआ आबहावानि थाखाय।
औ
दा नोंथाङा जेनेबा जों आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय दंफां लाइफां गायनांगौखौ माबायदि माबायदि जेनेबा जों गायनांगौ ना गायनाङा बेफोरखौ माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथाङा बेफोरनि सायाव
औ औ दा जोंथ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोदों जों जेरै उन्दै उन्दैयाव फरायबोबाय थानायावनो बे फोरखौ मोनबोखादों
औ औ औ
बुंनाय बादिब्ला बिजाबाव लिरनाय बादिब्ला जोङो फांसे बि बिफां दानबा बेनि जायगायाव जि जि दाल बिफां गायनांगौ होननानै लिरनाय दंमोन आरो जोंनि बिजाबफोराव दा बेफोरो बाथ्राया सैथो जानानै फैनाय नुबोगासिनो दिनो
अ जेसेबांनो बिफां गायनांगौ जोंनो एसेबांनो दानस्रां दस्रां सुबुं माहारिया न' बानायो बा टाउन सोहोर बानायनानै थाग्रा जाबोगासिनो
नंगौ नंगौ दा हाग्रामा ओनसोलावबो गोबां बेबादिनो टाउन सहर बानायनाय नुनो मोनो एबारा औ औ बेबादिनो जो बेफोर हाग्रा बारियाव थानाय जिब जुनाराबो एसे खस्थ' मोनो आरो
खस्थ' मोनो ओ खायफाबा थैलाङो खायफाबा बह थानो बहा मानो जानानै जोंनि हायेन ओनसोलाव खाबोनानै मान सुबुं माहारिखौ खस्थ' खालाम
औ औ नंगौ नंगौ दा जोंनि खाथि खाला नुनाय बादिब्लाथ' गोबां हाग्रा बारिनि जिब जुनार जेरै मैदेर मोसा बेफोरबायसा जोंनि हायेन ओनसोलाव गोबां फैनाय नुनो मोनदों आरो
औ फैनानै खस खस्थ' होफैयो आरो
फैनानै जा जोंनि माइ आबाद बा बेफोरबायदि आबादारिफोरखौ जोबोर खस्थ' होनाय नुनो मोनो आरो न' बांफोर बेफोरबायदि सिफायनाय बा मोसा मुफुरफोर फैनानै सोरखौबा अर थारनाय बेफोरबायदि जों गोबां खोनानो मोन्दों आरो
औ मैदेरफोराबो गाथारलांनाय बेफोरखौ खोनानो मोनो दाथ' आबहावा गुबुंले होनबा जोंनिया सह सहरावथ' बिराद गुबुंलेयानो जाखायो जोंनिया
औ नंगौ
दा आरो जेनेबा दा गोदोनि रुजुनाय आरो दानि रुजुनायाव दा नोंथाङा बे आबहावाया जोंनिया माबायदि सोलायबोखो बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दा नुनाय बादिब्लाथ' गोदो जोंनि आबहावाया गोबां मोज जांमोन आरो गोबां साफामोन जों बेफोरबायदि मोनदोंमोन आरो गोदो दा जेरै मटर गारिफोर बाहायनाया गोबां जाबोबाय एबा कलकारखाना बे बेफोरबायदिफोर बानायनायफोरा गोबां जाबोनाय नुनो मोनदों औ। बांद्राय जाबोबाय बेनिखायनो दा जोंनि आबहावायाबो गोबां लोरबां जालांगासिनो। आरो
बांद्राय जाबाय जोंनिया।
द्राय जालांगासिनो दा नुनाय बादिब्ला बिफां लाइफांफोराबो खमायलांनो हमगासिनो। आरो बेफोरखौ गायफि फिननायनि जे गायफिननाय मानसिफोरा खमायलांनाय नुनो मोनदों आरो।
गायानो दानि सुबुंफोरा बिफां लाइफांफोर खौ गायनाय गायानो बुंजायो। माबाफोर गायनायनि समफोर फैबासो गायो।
औ-औ-औ-औ बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनदों। औ दाखालिसो थांनाय बा जुनावबो गोबां गायनाय नुनो मोनदों नाथाय बेफोरबायदिनि सिगां बा बेनि उनाव दा गायनाय बिफांफोर गायनाय नुवा खै आरो जोबोर खम
दा जोंनिया गायबाबो जोथोन लाग्रा गैया जोथो न लानो रोङा गायबाबो जोंना जोथोना खम आरो।
सानखालि गायनाय बिफांफोराबो दाथ' गोबाङानो थैलांबाय। बेफोरबायसाबो नुदों औ गायनाल' दोनदो बेनिखायनो बिसोर जोथोन लायाखै आरो बेनिखायनो बेफोर बिफां लाइफांफोरा थैलांबाय आरो।
औ जेसेबां गायदों बेनिसो बांसिनसो थैदों खोमा।
औ-औ नंगौ-नंगौ
अखा हानायजों दैबानाजोंबो बुखारलांबाय बे। दासान्दिथ बोथोराबो आबहावा बिराद अखा हागासिनो जोंनियाव दा नोंथांमोननिथिं माबायदि
औ दा बो‌ दाथ' जोंनिथिंबो जोबोर अखा हादों दिनै अखा हायाखै आरो मैयालागि गोबां अखा हादोंमोन।
दा जोंङो औ जोंनि आबहावाखौ जों हमनोनो हाला जोंङो माबायदि समाव माबायदि अखा हागोन माब्ला सानदुं दुंगोन जोंनिया समानो गैला नाथाय गोदोनि समाव जों बुंनो हायोमोनखि मबेबा समाव अखा होगोन। अखा हानांगौ थाइमाव अखा मोन आरो अखा हानाय समाव अखा हायोमोन सान्दुं दुंनाय समाव सान्दुं दुंमोन नाथाय दानिया बेबायदि गैला आरोना।
नंगौ नंगौ
मा समाव मा हायो मा जायो जेबो मिथियानो मोने जों
औ औ नंगौ नंगौ
दा नोंथां जोंना सावरायनाय-सावरायनानै जोंना समाबो जानानै फैबाय।
औ औ औ
नोंथांजों रायज्लायनानै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे होमबा ना।
औ जोबोर जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां दे नोंथां दे